हेलौ आं खोनाफैदों नोंथां नों खोनादों ना?
खोनायाखै आं नों नोंनिखौ। औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों। अ नोंथां अ ओरैनो जोंहा माखासे ओ जानाय लोंनाय बा दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसैना नोंथां ना?
औ जायो दे नोंथां अब्ला नोंथाङा गिबियाव जागायग्रोनो हागोन ना?
अ नोंथां दे दा जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां दङ। ओ जोङो जायखौ गोदोनिफायनो जोंनि आजै आजौमोननिफायनो जाबोदों। बा जोङो इखौ जालांबाय थागोन। दा जोंहा बेफोरखौ ओ संनाय जानाय आरो बेनि सायाव माखासे ओ दोरोङारिफोर फोथायनाय बेफोर दङ आरो जायखौ जोङो गोदोनिफायनो उम दासिमबो ओ जोङो सो माबागासिनो आरो मा होनो बेखौ जेनेबा जों लांफालायगासिनो दा जोंहा जोंनि गुबै दोरोङारि ओंख्रिफोरानो जाबाय अनला ओ जेनेबा अनला ओंख्रि आरो बिदिनो जोंहा दङ नार्जि ओंख्रि आरो जोंहा बिदिनो गोबां ओंख्रि दं आरो। दा नोंथांनो आङो माखासे खारैजों संनाय ओंख्रि जों बे आं खिन्थानोसै जा जोंहा खारैजों खारै होनोब्ला जोंहा खारैखौ जों मानिफाय बानायो
जोंहा गुबैयै जोंनि खारै बानायनायनि माबायानो जाहैबाय ओ जेन'बा बेसरनि बेसर नि जा ओ जा आग्लायनानै बेसरनि ओ गुदा बा ओ सबायाइनि गुदा बेफोरजों बानायो आरो बेफोरखौ मारै बानायबा जोंहा सबाइखौ मारा होखांनानै आरो बेसरखौ मारा होखांनानै ओ माखासे गुदाफोर थालाङो बा बेयाव जिगाब बायदि थालाङो आरो, दा बेखौ जोङो ओ ज' बुथुमनानै फोराननानै सावो। सावनानै मा ओंखारो बेनिफ्राय हाथ'फ्ला जायोना, जेब्ला हाथफ्लाया मोजां गुसु जागोन बेयाव जोङो दै लगायनानै उम दैजों जोङो गल गल गल लादुफोर बायदि जोङो गल गल दाउदैफोर बायदि बानायनांगौ आरो ना इसे गिदिर गिदिर ओ जेब्ला बियो ओ गल गल बानायना जोबखाोन अब्ला बेखौ सान्दुंङआव फोराननानै मा खालामो जोङो बेखौ फोराननांगौ आरो जेब्ला बे फोर गथा जायो अब्ला जों बेखौ ओ जोङो खारै महरै मोनबाय आरो। दा जों बे खारैखौ माबोरै बाहायो बाहायनांगौ बा जों बे जोङो ओ गल गल बानायना लानाय बे जों माबोरै खारै बानायना लानांगौ बेनिबो माखासे जोंहा माबा दङ ओ जेन'बा नियमफोर दङ दा जोंहा गिबियावनो मा नांगौ बेखौ खारैखौ सरनो थाखाय जोंनो उम मा नांगौ ओ बे नारेंखल जायोना जोङो नारेंखलनि लखौ जों एरखबा जोंहा मोनसे फथ्रा बायदि ओखारो जों ओ बेखौ‌ खिथुआवआव थुफ्लांनानै बिनि सायाव खार रैखौ बेनि सायाव मा होनांगौ साल दाउखुमि होयो जोङो जेनेबा दिंखियानि मोनसे दंनाा साल दावखुमि होननाय जोंनि बेखौ नांगौ आरो, बेखौ जोङो गुदुंनि सायाव बबाय बेयो माबायदि साखिनि बायदि उम खामानि मावगोन आरो बेयाव सरनायनि बायदि खामानि मावगोन। दा बेयाव जोङो‌ बे खारैखौ सिफुना होबाय बिनि सायाव ओमफ्राय जोङो दै होबाय जोङो जेनेबा दै होनानै जों बेखौ खुरैफ्राव बा मगाफ्राव आजावबाय आरो दा बिदिनो थरथिंसे थरथिंसे थरथिंसे गोलैलांबाय थाबाय थाबानो बेनो जोंहा खारै जाबाय। दा जोंहा अनलाखौ मारै सङो होमबा ओ जोंहा अनलाजों जोंनि दोरोङारि बर'फोरा गोबां जोंनि बर'फ्रा माखासे दोरोङारि फोथायनाय दं। दं आरो दा जोंहा जोंनि गेजेराव हाबा बे हाथासुनि हाबाखौ जोङो अनला ओंख्रिजोंनो ओ जोंहा खुंनाय जायो, मारै होनबा जोंहा बेयाव ओ जोङो ओ माबाखौ हिन्जाव गोदानखौ बा औ हिन्जाव गोदानखौ जोङो मा खाला खालामो उवालाव जोङो ओ माइरंखौ जोङो देहोयो आरो बाथौनि सिथा देहोयो ओमफ्राय बेखौ ओ हिन्जाव गोदानखौनो हिनजाव गोदानखौनो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संहैयो आरो बे ओंख्रि संनायाव जोंहा औ हालदै होनो मोना बा दस्रा बुस्थु होनो मोना आरो संख्रि होनो मोनो ओमफ्राय बेयाव जोंहा खार खारैबो होनो मोना आरो। दा बिदिनो जों बे अनला ओंख्रिखौ संनानै ओ हिनजाव गोदान ना हौ गोदाननो सं संनानै जाहोनांगौ आरो जब्लानो हौवा गोदाननोओ दौ दौलायनांगौ आरो बे जे आं बेबायदि दौलायनायखौ नुबोदों। जोंहा अला ओंख्रिखौ मारै सङो होमब्ला जों गिबियावनो जोंनो अनला संन जोंहा माइरं नांगौ माइरंखौ जोङो सोमनानै दोननानै सोमनानै दोननाया एसे गुरै जायोब्ला जों बेखौ गां दोनानै दैखौ सर' होनांगौ आरो जेब्ला दैया सर'गोन जों बेखौ देदो वालफ्राव देदो आथि आथिखालावथ' बेखौ उवालाव देनायखौ नुनो मोनला जोङो बहा देयो मेसिनफोराव देनो मिक्सार ग्राइडारफोर दङ जों बेयाव देयो आरो। दा जोङो बेखौ अन गु दे बाननानै लाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ जोङो अनखौ देनानै लाबाय दा बेनि उनाव जोंहा आराम मा होनो बेदरफोरजों संङोनालाय जोंङो अनलाजों होननाय जोंहा बिराद मोजां खोनायो अनलाजों दाउ जोङ जेनेबा जोंनि ननि दा लकेल दावखौनो जोङो गोदा बाय बिदिनो सुबाय दा जोंहा बेदरखौ आराम थाव संख्रि बानलु पियास बेफोरजों जोङो बेदर खौ मारै एवो माबायावनो एवदो आरो लामायावनो दा बिदिनो जोंहा एवनानै जेब्ला बेदरा एसे फ्राम फ्राम जागोन मस्ला मस्लिफोर जाजोबगोन होनानै जोंहा एवजोब्बाय बेखौ ओमफाय जोंहा दै बुरजा होनांगौ आरो दा दै बुरजा होनायाव जोङो मा खालामनांगौ जेब्ला अनलाया बे दै होन बेदरा गोदौमोन ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होवोना अब्ला जों मा खालामनांगौ बै जोङो देनानै लानाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि फ्रि होना होनांगौ होमबा आखाइ फारसेजों होदो ओमफ्राय आखाइ फारसेजों जोंहा एरबाय थानांगौ आरो खोस्लिफोरजों गारबाफोरजों दा जों एरबाय थानांगौ मानो होनना बुङोबा जुदि जोङो ओ बेखौ डाइरेक्ट होयो ब्ला मा जायो नो बे गथा खायो आरोना जेन'बा गथा खायोबा जोंहा बे ओंख्रिया थावनाय नङा आरोना मा जोङो बेखौ मा गथा गथासो मोनजागोन बेनिखायनो गथा खानायनिफाय जोङो ओ बासायनो थाखाय मा खालामनांगौ ओ जोङो अनलाखौ औ फ्रि फ्रि होबाय थानायाव जोंहा मा खालामनांगौ बेखौ आरामनो ओ आगदा फारसेजों होननानै आगसि फारसे जोंहा खोस्लिजों एरबाय थानांगौ आरो दा बिदिनो जोंहा एरबाय थादो एरबाय थादो ओमफाय बेयाव जोंहा जेब्ला अनलाया औ जों गुन अन देनायखौ होजोब बो गन ओ अन देनायखौ होजोबो अब्ला जों मा खालामनांगौ खारै एसे होना होनांगौ आरो नांगौ आनथानि जेनेब्ला गावबा गाव नांगौ आनथानि होदो जेनेबा बबेबा खारैया गोबाब जायो बबेबा खारैया गोबाब जाया दा गोबाब खारैबा जों एसेयानो जागोन आरो बा जोङो खारैखौ होदो जों एसे गोदौ होदो ओमफ्राय संख्रि फोर साखिदो ओमफ्राय आथिखालावथ' गंगार दुन्दिया मोनो बा दुन्दिया मोनो बेफोरखौ होनांगौ आरो मोदोमनायनि ओ दा बिदिनो आरामनो गोदौ होदो संख्रि साखिदो खारैफोरखौ नायदो ओमफ्राय ओ जेनेबा नों नोंथांनि बिबां बि सि बुरजा दोनगोन बेखौ थाला लादो ओमफाय दोन्दो दोन्नानै मा खालामो नों जानो नोंहा बे मा बाया थाख थियारि जाबाय आरो ओंख्रिया दा बिदिनो ओ गावबा गाव संनायनि सायाव सोरबा सोर बिदिनो आलदा आलदा रोखोमनि सङो नाथाय बे बिनि ओ जेन'बा गोथाव बा टेस्ट जों बेखौ मा जों एखेखौनो मोननो हाखायो आरो दा बेबायदिनो जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां ओंख्रिबो दङ ओ जायखौ जोङो ओ जे थेकगमोनल आरो सकारा जोंनि बर'फोरनिल' होनना गनायथि होदों दा बिदिनो जोंनि गेजेराव माखासे ओंख्रिफोर दङ आङो बेखौ नोंथांजों उनाव सावरायगोन दा नोंथाङाबो उ आंनि सिगाङाव माबाफोर फोरमायनोबा बिदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर बा संनाय गाननाय जोमनाय बा आसारखान्थि बे नोंथाङा फोरमायनो हागोन आरो दा नोंथांनो हगारना होबाय नोंथाङा फोरमायदो अ लद ग
बुंनायनि बागैनो सावरायनो सानबाय जेरै नोंथाङा जे माखासे सावरायलांबाय बेबो सैथो जोब आंबो माखासे जानाय लोंनाय बा जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै एसे आ सावरायलांनोसै आरो जानाय लोंनायाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो जोबोरैनो गोगोमखा आरो जोंहा जे जोंनि बर'नि आ गुबै ओंख्रि माखासे दङ जेरै जों बुंनो हायो नोंथाङानो बुंलांबाय माखो ओ अनला ओंख्रि ओ बेफोर जेरै जों खारदैखौ बोरै बानायो बेफोरो दा आं बिनिनो माखासे जेनेबा जोंनिनो बर'नि माखासे ओंख्रिफोरनि सायाव बुंलांसै आरो जेरै जों बुंनो हायो जों नाफाम बुंनो हायो अ सबाय साम' बुंनो हायो ओ बिदिनो गोबां दं आरो दा ओइ नाफामफोर बा सबाय साम'खौ जों बोरै बानायो बेफोरनि बागै आं एसे फोरमायलांनोसै आरो थ जों जोंहा नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा नांग्रोगौ आ ना गोरान नांग्रोगौ ना गोराना ओरैबायदि ना गोरानखौ लादो नोंथाङा जे उम दखान बाजा ओ बाजाराव बायनायखौ लानो नाङा आरो मानोना बेयाव माखासे ओम बाला ख्रेब ख्रेब ख्रेब थायो जेनेबा बे नानि खर'आव बाला थायो आरो। ओ बेखौ जोङो देयोब्ला उनाव जायोब्ला माने हा ख्रेब ख्रेब मोनजागोन आरो बेनिखायनो जोङो उम न'आव राननाय बा न'आवनो ओ ना गुरनानै बा नोंथाङा ओ सानानै मोननाय नाफोरखौ फोराननानै दोनोब्ला मोजां जायो आरो नाफाम देनो थाखाय। दा बिदिनो जोङो नाफामाव मा नाया गोथावसिन जायो होमब्ला नास्राय जि नास्राय फि खोथिया आरो ना बालाबोथिया बे नाया साबसिन जायो होननानै जोङो खोनाबोदों आरो। बिदिनो जोङो नाखौ लाबोबाय लाबोखांनायनि उनाव नोङो बेखौ सान्दुंङआव मोजां फोरानदो फोरान नायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ खेबसे सुदो आरो जेनेबा हाद्रि मैलाफोर नांनानै सुखांनायनि उनाव नोंथाङा मा ओम उवाल उवालआव देनो नांगोन आरो उवालआव नोंथाङा माबोरैे देनांगोन होनोब्ला जे ना गोरान खौ उवालाव होबाय बे व ओ ना गोरानजोंनो लोगोसे नोंथाङा होफानांगोन मा होनदों थास' ओ गुम जेनेबा स' बिसं थास' बिसं होफानांगोन नोंथाङा जेनेबा जोङो ओ जोंहा थास' दं जेरै जोङो दुदालि थास' होनो जे ओंख्रि दा जाग्रा थास' गिदिर गिदिर दंना बिफांखौ जायो जों बिनिखौ ओ बिदि थास' खौ नोंथाङा देनायाव होफानो नांगोन आरो ओ बिदिनो नों थाङा देयै देयैनो मिस मिस एकदमबारे ओम गेब्लेलायनाय ओ जेनेबा गुन्द्रा जाजोबनाय देनो नांगोन आरो बिदिनो जेब्ला बियो देयै दैयै गुन्द्रा जाजोबो अब्ला नोंथाङा उम बेखौ मायाव दोननो नांगोन औवानि हासुङाव दोननो नांगोन आरो दानि मानसिफोर रा मायाव दोनो होनब्ला दानि मानसिफ्रा जि माखासे बयामफोराव सोनानै दोनो। नाथाय बेफोरो बारा गोबाव समसिम थांनायखौ जों नुनो मोना आरो बेखायनो जोङो हासुङाव सोना दोनोब्ला गोबाव समसिम जों थांनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरै जोङो औवानि हासुंखौ मोजाङै दाननानै लाबाय। लाखांनायनि उनाव बेखौ सुबाय सुनानै मोजाङै सा सिं सा सुजोबबाय सुजोबखांनानै नोंथाङा बेयाव मा ना गोरान देना लानायखौ ओ थु सो थुसो एखदमबारे गोरा थुसोनानै ओम बेयाव सोजोबनानै दोननांगोन आरो। ओ गोरा थुसोबनानै दोनबाय नोंथाङा बेयाव मा होनदो संख्रिबो होनो नांगोन देनायावनो। ओ थुसोनानै दोनबाय थुसोखांनानै जेब्ला ओ जेब्ला बुङो थ' जेनेबा नोंथाङा थुसो थुसो जेब्ला बेयो बुंबाय अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन ओ जेनेबा बि खौथ' नोङो बार फोनांबाथ' बे नाफामा मोजां जानाय नङा बार नाङोब्ला बेयाव माखासे मैखुन बेरजोबो आरो नाफामाव बारनाङोब्ला बेखायनो बारनाङि बायदि मा खालामनांगोन नोंथाङा बेखौ गिबि याव ओ जेरै जोंहा ओ जोंनिनो ओ थालेर बिलाइ ओ थालेर बिलाइ फोरजों मोजाङै ओ खननै खनथाम खोबनानै ओ खोबखांनायनि उनाव नोंथाङा मा होनो ओ औवानि थेङल बा दिरुं बेफोरजों गोरा टा ट ओ टाइट खानानै लानांगोन आरो गोरा खानानै लानायनि उनाव मा खालामनांगोन ओ बे गोरा खानानै लाबायथ' लाखांनायनि उनाव बै थालिर बिलाइनि सायाव नोंथाङा मा खालामनांगोन हाजों मोजाङै लिरथे नांगोन जाहाथे बार हाबनो हाया। ओ जेनेबा मैला मैलिफोर हाबनो हाया बिनि थाखाय नोंथाङा गो मोजाङै हाजों लिरनानै लानांगोन। हाजों लिरनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन होनो नोंथाङा बेखौ माबेबा न'नि खना जेनेबा गुसु जायगा न' ख'ना जोंनि गोदोनि न'आथ' बोरैनो इन्जुरनि हा जाजोबोमोन नालाय बिदिनो जोङो मा खालामोमोन न' खना खनायाव दोनोमोन आरो गुसु जायगायाव। ओ बिदिनो न' खना खनायाव दोनबाय माने बांद्राय गरमाव दोनोब्ला नाफामा गाज्रि जायोना बेखायनो गुसु जायगायाव दोनोमोन आरो बिदिनो न' ख'ना खनायाव दोनबाय बिदिनो थाम ब्रै दान बिदि दो नि गेजे राव जेनेबा नों दोनबाय बिनि उनाव दोनै दोनै थाम ब्रै जाबाय थाम ब्रै दान जाबाय बिदियाव नोंथाङा बि खौ मा होनो ओ जाजानाय महराव मोननो हागोन आरो ओ जेनेबा जानाय होनोब्ला जोंहा जे नाफामखौ जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै जों नाफामखौ गावजों गोजाबो जायो ना थाय ओ जोङो थास' बिथ'रिजों ओ साबसिन जायो आरो जेनेबा थावसिनो बिदिनो नाफाम ओंख्रिखौ सङोब्ला जे एखदमबारे लाखुमानो हायि बायदि जायो आरो नोंथां जेनेबा ओ नों जेनेबा नोंसानि न'आव नाफाम सङोबा माने बियो लामा बा नोंसोरनि न' खा थिनि मानसिफोरनियावबो मोदोमहैजोबगोन आरो अब्ला मिथियोनो नोंस्रा दि दिनै ना फाम ओंख्रि बेखौ गुबुननि न'खरफोरा बा लामानि मानसिफोराबो आरामैनो मिथिलांजोबगोन आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो ओम ओ बर'नि नाफाम बेखौ जोङो ओ जि आइ टेग बो मोननो हाबाय जेनेबा जि बे नाफाम बे जेनेबा जोंनि ब र'निल' ओंख्रै जेनेबा बर'निफ्राय बर'जों सोरजि जानाय ओंख्रि होननानै माने बेयो नाम मोनबाय आरो बेखौ जोङो बेखौ जेनेबा गुबुन हारिफोरा जोंनि ओंख्रि बा गावसोरनि ओंख्रि होननानै लानो हाला आरो माने दा बिदि जायैबाय आरो जेनेबा बेयो बर'नि ल' होननानै मोनसे सिनायथि होनाय जाहैबाय आरो बिदिनो जोंहा ओम नाफामखौ ओ बेफार फालांगिबो खालामनो हायो जेरै जोङो नाफामखौ ओम बानायनानै गोबां मानसिफोरानो बाजारफोराव फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो बाजारफोराव फाननायखौबो बायनानै जानो हायो नोंथाङा आरो न'आव बानायनानै बो जानो हायो आरो बिदिनो नाफामा गो जानो गोथावनो नोंथां बुंनो थाङो